हेलौ नोंथां! अ खोनादोंना नोंथां? अ दायो मा मावगासिनो नोंथां?
दिनो जेरायना दंथयो‌ नै नोंथां।
अ ओंखाम जाखांबाय नामा नोंथां?
ओंखामाथ' दहायनो जाखांदों आं जाखांनायालाय।
अ मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
अ ओंख्रियाथ' जोंना जोगोनार ओमफ्राय अमा बेदर सोमोन नोंथां।
अ बिदिसो आरोना ओमफ्राय बेदरफोर गै बेदरा मा होनदों अ मा बेदरं नंगौना नोंथां? अ ओमफ्राय मा हाथाइनिफ्राय लाबोदोंमोन ना न'नि बुथारनाय जागोन नोंथां?
अ औ ओइ माबानिफ्राय बायना लाबोनायसो सेन्टारनिफ्राय।
अ गोथयानो माथो नोंथांं होनबा ओंख्रिया दोनैहाय नोंसिना?
औ दासान्दि माने दुब्लि बारिफ्राव एसे मा होनो
औ।
खस्थयैहाय खामानि मावबाय थानाय जादों ना बिनिखायनो माने एसे गोथाव गोथाव जानांगौ जादों।
अ नंगौ नामा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां। नोंसालाय माथोमोन?
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन खुमब्राजों नासोमोन नोंथां। नायाबो माबासो ना फिसासो। ओइ सेेनाव सानानै नांलाबायनाय आरोना नोंथां।
अ माथो नोंसिनाबो गोबां गोथावानो?
गोथावनो होनदों नोंथां माथो होनबावनो खुमब्रानि थाखायसो गोथाव जाबाय नोंथां। आथिखालाव खुमब्राखौ एसे मोननो गोब्राब जाबायना जोंनिथिं।
नंगौबोथ' आरो
बिनि थाखायनो आरो। औ ओमफ्राय माबाफ्रा बोथोरफ्रा माब्रै सोलिगासिनो नोंथां नोंसिनाव?
बोथोरफ्राथ' मा होनो गोबां फाग्ला बायदि जादों माने सासे सिख्लानि गोसो बायदिसो सोलिगासिनो दंलै। माने हमनोनो हाया माने दानो अखा दानो बारबाय आरो दानो सान्दुं थें थें दुङो ओरैबायदि जादों आरो माने बोथोरखौनो माने हमनो हाथ'वाथाराखै आरो। दा बर्थमान सान्दुं दुंदोंलाय नै। दसे थानानै अखा द्राम द्राम हालायगोन आरो नोंथां औ।
उम उम बिदिसो आरो ना होमबा नोंथाङाव औ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्राथ' माबोरै सोलिगासिनो हाजोब्बायानो नामा?
गायनाय फुनायफ्राथ' नोंथां जोबजोबाखै दंबावो एसे बे बोथोरानो माबा दसेनो सान्दुं दसेनो अखा माने मोजाङै होआखै माने
अ बेबायदि सोलिगासिनो आरोना होमबा नोंथां अ बिदिब्ला नोंथाङा दायो फ्रि फ्रि नामा नोंथां अ बिदिब्ला नों नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन माने नोंथां।
औ
बिदिब्ला नोंथाङा गामि एरियानि जिउ खुंनाय आरो टाउन एरियानि जिउ खुंनायनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन नामा जेन'बा गामि एरियाायाव मानसिफ्रा माबोरै जिउ खुङो आरो टाउन एरियायाव थानानै मा खालामनानै मानसिफ्रा जिउ खुङो बिनि सायाव ओरैनो फंनैसो
अ नोंथां जाहा गामि आरो जेन'बा सोर एरियानि माखासे सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहायाथ' माने गोबां फाराग आरोना। गामि थाग्रा सु सुबुंफोरनि जिउखौनो राहा माने गोबां बेलेग आरो ओरै सोहोराव थाग्रा सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहाया माने गोबां आलादाखा माने। दा आं गामियाव थाग्रा सुबुंफोरनिखौ बुंग्रोनोसै फार्स्टआव।
औ
औ जोंहा माने गामियाव जेसेबां माने मा होनो सुबुंफोर थायो बा गामियाव मानसिफोर थायो दा बैसोरो फ्रायनो माने ओ बांसिनानो मा होनो गभारमेन्ट साख्रि गैयै बा गावसोरनि एक्सट्रा माने गिदिर कम्पानि गैयि बेबायदि आर ना माने कम्पानिनि माने आनइमप्लयया आनइमप्लय गोनां जाजोबबाय आरो माने आनइमप्लयद जाजोब्बाय माने बांसिन। जेनेबा गामि ओनसोलाव थाग्रा सुबुंफ्रा दा बैफोरो बैसोरो माने गावसोरनि जेन'बा थांना थानाय जिउ राहाखौ बिसोरो आबाद बांसिन आबादनि सायावनो बिसोरो सोनारनानै थानायोननायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बिसोरो आबाद मावो बोथोरखौ सोनारनानै बा बोथोरनि सायाव नोजोर होनानै बिसोरो माने गोबां बेलेग बेलेग रोखोमनि आबाद मावो बिदिनो आबाद मावनानै आबादखौ आबादनि बे मोननाय माखासे फसलफोरखौ बाजारफ्राव फानहैयो। फानहैनानै बिसोरो बै मोननाय रांजोंनो माने गावसिनि न'खर बा
मा होनो संसार जानायखौ माने बिदिनो सोलिलांनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो। दा गासिबो बिथिङावनो जेन'बा आबादल' नङा जेन'बा बिदिनो दाउ बोरमा अमा बायदि फिसिनानैबो न'ख खर दानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिदिनो हाजिरा खाम मावनानै नैबो न'खर दानायखौ जों नुनो मोनो। औ दा जोंहा मा होनो सोहोर नोगोर सोहोरबा नोगोरारि टाउन एरियाायाव थाग्रा सुबुं फोरनि जिउ खुंनाय राहाखौ माने जों जेन'बा जों नुफ्लेबाय थानाय माखासे बिसनि मा होनो जिउ खुंनाय राहा लामाफोरखौनो बुंनोसै जोङो। औ माने बिसोरो बांसिनानो बिसिनि खामानिफोराहाय जाहैबाय गावसोरनि मा होनो दखान बायदि होनानै जानाय आरो बे माने टाउन एरियायाव थाग्रा माने बांसिन बुङो दै बिसना गावसोरनि जेनेबा मोनफा मोनफा बिजनेस थानाय बा सोरबा गभार्नमेन्ट जब थानाय दा बैफोरबायदि सुबुङासो माने बांसिनै टाउन एरियायाव थानायखौ जों नुदोंमोन।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
बिसोरो बिसोरनि दोइलि रुथिनानो जाहैबाय जेन'बा खाथि खालायावनो बिसोरनि माखासे जेन'बा गभार्नमेन्ट जब बा प्राइभेट जबबाबो बिसोरो बिदिनो फुङाव सिखारसिगोन सिखारनानै बिदिनो ब्रास बायदि बायदि खालामखांनानै जाखांनायनि उनावनो बिसोरो गावनि डिउटि फारसे थाङो आरो प्राइभेट जब बा गभार्नमेन्ट जब गावनि मोनसे खामानिसोना। आरो जेन'बा गासिबोथ' जब गोनां जाजोबा माखासे जब गैयिफोरा माने बिसोर गावनि मोनसे कम्पानिफोर थायो बा बिजनेस सालायनाय थायो। जेन'बा जेराव गस्ला गानग्रा जोमग्रानि फालांगि खालामनाय सोरबा जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइनि फालांगि खालामनाय, आरो बे बायदिनो दानि जुगावथ' जेनेबा ससियेल मिडिया जुग ना बेफोराव बायदि बायदि खामानि थायो दा बेैफोरनि खामानिफोरखौ माने जोङो टाउन एरियायाव बांसिनै नुनो मोनो। बा बांसिनै मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा बिसोरो रां आरजिनायनि बि माने बैफोरनि बैफोरनि गेजेरजोंनो बिसोरो माने रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
दा नोंथाङाबो फंनैसो जा एसे बुंनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां। बिदिब्ला आं बुंलांसै। जोंहाथ' गामि एरियानि जिउ खुंनाय राहा आरो टाउन एरियानि जिउ खुंनाय राहानि सायावहाय। नोंथाङाबो गोबां बुंबाय बेबायदिनो आंबो फंनैसो बुंनो सानदों नोंथां। जोंहा गामि एरिया आरो टाउन एरियानि जिउ खुंनाय राहायाव माने मोननैनि गेजेरावहाय जोंहा गोबां फारागथि थानायखौ नुयो आरो। मानो होनोब्ला जोंहा गामि एरियानि रांखान्थि आरजिनाय राहाया जोंहा रोखोमा बेलेग। आरो जोंहा टाउन सहराव थानाय सुबुंफोरनि रांखान्थि आरजिनायनि माने रोखोमा बेलेग जायो आरो। गामि एरियायाव जों बुंनो थाङोब्ला गामि एरियानि सुबुंफ्रा माबोरै रांखान्थि आरजियो होन्ना बुंनो थाङोब्ला जों गामि एरियानि सुबुंफ्रा बांसिन मा आबादनि सायाव बिसोरो मा आसा खालामनानै रांखान्थिखौ आरजियो आरो। बिदिनो गामि एरियानि सुबुंफ्रा मा बांसिनानो आबाद मावनानै दाउ, अमा, बोरमा बायदि फिसिनानै बिसोरो मा रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो। नाथाय टाउन सहरना बांसिन बेफोरबायदि मा होनो दाउ, अमा, बोरमा फिसिया आरो। मानो होनोब्ला बिसोरना जायगा गैया आरो बिसोरो मा बांसिन बेफार फालांगि आरो बिजनेसनि सायाव सोनारनानै रांखान्थिखौ आरजियो आरो। जेरै बुंनो थाङोब्ला गामि एरियायावहाय जोङो माने बिसोरो गामि एरियानि सुबुंफोरा बेफोरबायदिनो माखासे गोबां आबाद मावनानै बिसोरो बै आबादखौ हाथाय बाजाराव फाननानै बांसिनानो रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो बे बायदि। बिदिनो जोंहा मा दाउ, अमा, बोरमा मोसौ बायदिफोरखौबो मोजाङै फिसिनानै फेदेरनानै बैफोरखौ माने फाननानै रां आरजिनायखौ मोननो हायो आरो। बिसोरो सानसेयाव सानफ्रामबो बिसोरो गामि एरियानिया रांखौ आरजिनाय आरजियो आरो। बिसोरो माने आबाद आरो मोसौ बोरमाफोराथ' जोंहा मा गोबां समनि गेजेरावसो फानजायो नालाय। जेरै- आबादा मा मावखांनायनि उनावहाय बैफोरनि मा बैफोरो गोबां गोबावनि उनाव फिथाइ सामथाइ एबा बायदि ओंखारनायनि जाहो ओंखारोब्लासो माने बिसोरो फानजायो आरो आरो जोंहा मोसौ बोरमाखौबो नेनो गोनां जायो देरनो थाखाय मोसौ बोरमायाथ' गोबां गोबाव लायो जोङो द' दान बिदिनो स्नि दानहा दान गाहाम लानायखौ जों नुनो मोनो आरो मोसौ बोरमाखौहाय बेबायदिनो बिसोरो माने गामि एरियानिया जिउ खुङो आरो आरो टाउन एरियानि बुङोब्ला जोंहा मा बांसिनानो माबानो मा होनो बेफार फालांगिनि सायाव सोनारनानै जिउ खुङो आरो बेफार फालांगिनि सायाव जिउ खुंनायानो जाहैबाय फिसोरो मा टाउन एरियायाव थानानै बिसोरो दखान गला बायदिफोर खुलिनानै बिसोरो बांसिन मा होनो माखासे मुवा बेसाद फोरखौ माखासे दारिमिन एबा कम्पानिफ्राय बिसोरो गोबां बुरजा बुरजा खम बेसेनावनो लाबोनानै बिसोरो टाउन सहरफोराव माने बिसोरो गावसिनि दखानावहाय गोबां बेसेनाव फाननानै बिसोरो माखासे गोबां बिबांनि मा होनो रां मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबो सानसेनि गेजेरावनो आरो नाथाय आबादारिफोराथ' सानसेनि गेजेरावनो गोबां रां खामायनो हाया बिनिखायनो टाउनारि आरो ओ गामियारि ओनसोलनि जिउ खुंनायनि राहाया माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो जों बुंनो हायो मा होनो गामियारि ओनसोलनिफ्राय माब्रै सुबुंफोरा गामियारि ओनसोलाव थानानै टाउनारि ओनसोलाव थाङो होनोब्ला जों मा ओ माखासे एसे गोरों सुबुंफ्रा गामियाव थासारिफ्रा गोरोबैनि थाखाय आरो खोथा बाथ्रा रायज्लायनाय आरो माखासे मा रांखान्थि आरजिनायनि मा मा होनो हुदाफोरा मिलायैनि थाखाय एबा गोबां रांखान्थि आरजिनो हायैनि थाखाय बिसोरो मा टाउनाव थायैनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बांसिनानो बुंनो थाङोब्ला बिसोरो टाउनाव थानानै थानानै गाव गावखौनो माने गोबां मुलाम्फा बो खालामनो हाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिसोरो गथ' गथाय फोरोंनायनिफ्राय लानानै गाव गावनि बेफार फालांगिफोरनिफ्राय लानानै माने गोबां रां आरजिनो हादों आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो मा टाउन एरियायावहाय जोंहा गोबां सुबिदा दंसिनो गामि एरियानिख्रुइहाय गामि एरियायावहाय जोंहा मा थाखा फैसा खामायनायनि थाखाय खमसिन जोङो मा टाउनाव थायोब्ला जोङो साख्रि गैयाब्लाबो मा दखान बायदिसिना एबा गलाफोर सानि दखान बायदि होनानै जोङो जिउ खुंनो एबा नखर सामलायनो हायो नाथाय गामि एरियायावहाय बांसिनानो आबाद आरो जिब जुनारनि सायाव सोनारनानै जिउ खुंनांगौनि गोनां जायो आरो मानो होनोबा जोंहा मा होनो राहा लामा गोथेजानाय बायदि जायो आरो आरो गथ' गथायखौबो जोंहा मा टाउन एरियायाव फोरोङोब्ला जोंहा मा बांसिन गोरों जानायखौ नुनो मोनो आरो मानो होनोब्ला जोंहा टाउन एरियायावहाय मा गोरों सुबुंफोरासो थायो आरो बेबायदिनो बिसोरो गथ'फोरखौ माखासे मा होनो इंलिस मिडियाम फरायसालिफ्राव सोनानै गोरों खालामबोनाय एबा माखासे सरखारि मावख'फोराव जब मोननो हानाय एबा साख्रि मोननो हानायफोरखौ जों आथिखाल मुगायावहाय नुबोदों आरो नाथाय जों गामि एरियानि सुबुंफोरखौ एसे खम नुदों आरो मा होनो दंब्लाबो टाउन एरियायाव थानाय सुबुंफोरनिखौ गामि एरियानि सुबुंफ्रा माने गोबां खमसिन जायो आरो बेबायदिनो टाउन एरिया आरो गामि एरियायाव थानाय सुबुंफ्रा माने जिउ खुंबोयो आरो माने गुबुन गुबुन रोखो खोमैहाय बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां जागोन